हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ
अ
नोंथांनिखौ खोनाफैयाखै माथो?
हेलौ
हेलौ
हेलौ औ खोनादों।
अ नोंथा थां दा जों ओ बर' सुबुंफोरा जिब जुनार जेनाखि फिसियो बिनि सायाव एसे सावरायदिनि
आदसा सावरायजागोन उम
खोनादोंना नोंथां?
उम खोनादों खोनादों।
खौ खोना फैयाखै माथो
हेलौ
हेलौ
उम खोनादों आं उम
अ जों दा बर' नखराव जेनाखि जिब जुनार फिसियो बिनि सायाव सावरायदिनि नोंथां
उम सावरायजागोन उम
दा जों जिब जुनार होनोबा जोंनि बर' न'खराव मोसौ बोरमा दाउ अमा बेफोरखौनो मोननो हायो नङा ओमबा?
औ औ
औ दा ओरैनो ओ नोंथांमोननि जायगायाव मा मा जिब जुनारफोर
हेलौ
खोनादोंना?
क्लियार जायाखै नोंथां
अ नोंथाङा नोंथांमोननि जायगायाव जिब जुनारफोर मा मा मोनो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
अ अ हागोन ओ
औ
ओरैनो जोंनि गामियाव बुंनो थाङोबा गाहाय बे मोसौआनो मोसौ सौजों लोगोसे बोरमा अमा दाउ बेफोरखौ फियो आरो
औ औ
खायफा खायफा न'खौ नाय न ओम बुंसाय दे
औ दा बेफोरनो आरो जोंनि गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा बेफोरखौ फिसिनानैबो रांखान्थियाव जौगाबोनो हादों जेरैनाखि गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव सोनायनिफ्राय लानानै जानाय आदार बेफोर नि हेफाजाबाव जों गोबां जौगाबोदों आरो
ओम ओम
औ नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन ना
अ जेनेबा आं सोंनोसो नागिरदों नोंथांनाव माने नोंथांमोननि गामियाव ओरैनो दाउ, अमा, बोरमाफोरनि फार्मफोर दं नामा बेफोरखौसो सोंनो नागिरदोंमोन आं
अ अ ओरैनोथ' न'खर न'खर बयबो बर' सुबुंफोरा फिसिखायो नाथाय जोंनि गामियाव फार्म होननानै बुङोबा ओ ब्रयलारनि फार्मखौ नुनो मोनो आरो ब्रयलारनि फार्म दं
ओम
बिदिनो फार्मा गिदिरबो नङा आरो फिसायानो
ओ
बेयाव ब्रयलार मोननाय जाया आरो बेनि गेजेरजों गोबां राङारि मुलाम्फा मोननो हायो जेनेबा बे दाउ ब्रयलारखौ फिसायाव लाबोयो आरो बेखौ दाना बिसिनि आदार हिसाबै दानाखौ होनाय जायो बेखौ होनानै बिसोरखौ फेदेरनाय जायो आरो दान मोनथामसो उनाव फानजानाय जायो बिनि उनाव गिदिरखौ फाननायनि उनाव आरो फिसा लाबोदेरबावो बिदिनो आरो
ओम ओम
बिदिनो दान मोनथाम बा मोनब्रै बिनि बिदि उनाव फानजानाय जाबाय थायो अ नोंथांमोननि जायगायाव दं नामा बिदि जिखुनु अमा फार्म बा ब्रयलार फार्म बा जिखुनु माबा मोनसे फार्म
ओहो ओहो जोंनि जायगायावथ' बे गैया
औ
खिन्थु ओरैनो गोदो-गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायखौ नायोब्ला जोङो बयनिबो न'खराव दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ, बेफोर मोन न'खरफ्रोमबो नुनो मोनो आरोना बेखौ
औ औ
खायफाबा जानो आन्थाइ एसे लायो खायफाबा ओरैनो रांखान्थियारि मददनि था थाखाय न'खरसेयाव जेनेबा दाउ बिमाफ्रा माब्रै माबा बेबायदि फिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ औ
ओम
दा जों गोदो समाव बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां मोसौ फिनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर खमायबोबाय मानोना आथिखालाव आबाद मावनायनि जेनाखि सुबुं अनजिमा बेफोरबो जों खमायनायखौ खौ नुनो मोनबाय मानोना आथिखालाव आबाद मावनो थाखाय जों ट्रेक्टरखौसो दुब्लिबारियाव हाल एवनायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
ओम ओम नंगौ
गोदोनि बैस गोदोनि बै समाव बर'नि न'खर न'खरबो मोसौ बुरजा लानानै लावखार लानायबो नुनो मोनलायोमोन
ओम
बै समाव बर' सुबुंफोरा लावखार रुवाथि बिदि लानानै ओ गोबां बुरजा बुरजा हायाव माइ गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर गोबां मोसौ लानायफोरखौ जों खमाय बोनायखौ नुनो मोनसै नङा होनबा नोंथां
आथिखालाव ओरैनो न'खरसेयाव मानै बा माथाम बा गाइखेर सेरनो ओ गाय मासे बेफोरबायदि लानायखौ नुयो ओरैनोथ' दाउफोर ओंखायनो जेरैबायदि लायोमोन आथिखालावबो बेफोरबायदि लानायखौ नुनो मोनो आरो।
उम।
औ। दा ओ नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बेवहाय ओ जिब- जुनारनि मादाव मा मा जिब जुनार नुनो मोनो जेनेबा मोसौ, बोरमा, अमा बेफोरबायदिनि अनगायै माबाफोर जिब जुनारफोर दंबावो नामा।
ओ जोंनि गामियाव ओरैनोमोन लि बेनो दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बेनो गुबुन
अ मैसो गराइफोर गैया नामा नोंथां।
गैया गैया।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
अ। बोरैबा बोरैबा थाबथानाय। बो जादों माथो नोंथां।
अ नेटआ एसे प्रब्लेमखोमा।
नेटवार्कआ एसे स्ल'।
अ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनो नागिरदोंमोन। मा होनदों नोंथां खोनाफैयाखै हेलौ।
नोंथांनि नोंथांनि आवाजखौ खोनाफैयाखै।
हेलौ।
अ अ खोनादों दासो दहाय खोनायाखैमोन सिगाङाव बुंनायसाय दे।
माने नों सोंनो नागिरनायखौ सोंदो बेखौ बुंदों आं।
अ अ अ। नोंथाङा जिउआव बे। फोरबादि जिब जुनारनि जिखुनु जिब जुनारनि माबा मोनसे फार्म खुलिनो गोसो दं नामा बा रांखान्थि मुलाम्फानि थाखाय।
ओरैनो आं सानदोंमोन अमा फार्म खुलिनो आरोना।
औ औ।
नाथाय दासिमबो आं बिनि आइडियाखौ मोननाय जायाखै आरोना बिनि बागै साननाय जायाखै आरो सोलोंनानै लानाय जायाखै।
औ। औ औ नोंथाङा थारमानि जि औ औ। नोंथाङा जिउआव माने अमा फार्म खुलिनो गोसो दं आरो ना।
ओम गोसो दङ।
औ। नोंथाङा सोलोंना लानो हागोन जेनेबा आथिखालावथ' बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां बिदिनो फार्म खुलिनानै रांखान्थियारि जौगाबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आथिखालाव। नोंथाङा बिसोरजों कन्टेक्ट खालामनानै अमानि सोमोन्दै मा होनांगौ मा मानांगौ बा मा भेक्सिन थुनांगौ अमाखौ रैखाथि होनो थाखाय बेफोरखौ सोलोंनानै नोंथाङाबो ओ गावनि जा अमा फार्मखौ खुलिनो हागोन नों।
उम।
औ।
ओरैनो दा नोंथांमोननि न'खराव अमा दाउ बोरमाफोर दंना गैया।
ओरैनोथ' जोंहा दाउ दं बोरमा दं मोसौ मानै दं। ओमफ्राय हांसोबो दं आरो नोंथां।
उम उम मोजां।
बिदिनो आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बादियै जोंहाबो न'खराव बेफोरबादिनो फिसिबोयो। एफा एनै रांखान्थि रि मुलाम्फाबो मोनो नालाय। जेनेबा माबा मोनसे नांगौ जायोबा बेफोरखौ फाननानै गुबुन मोनसे बेसाद बायनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो सो सोलियाआरो न'खरा।
नंगौ नंगौ।
ओ नोंथाङा जिउआव जेनेबा बे न'आव फिसिनाय दाउ अमाफोरनि अनगायै ओ जेनेबा दाउस्रि दाउब' माबा मोनसे बेफोरबायदिनो हाग्रानि दाउफोरखौ फिसिफेरबाय नामा दाउब' बा दाउस्रि बे
अ आं सिगां उन्दैयाव दाउस्रि फिसिदोंमोनलै।
औ।
दाउस्रि फिसिदोंमोन आरोना।
जोबोद जोबोद मोजां। ओमफ्राय नोंथां जों खोनानो मोनो दाउस्रिखौ जों न'आव लाबोनानै फियोबा राव रायज्लायनो रोङो होननानै बे बाथ्राया सैथो नामा नोंथां।
औ औ माने जों जा बुङो बे बाथ्राखौ गासिबो हाजोबाबाबो मोनफा मोननै रावफोरखौ सोलोंनानै लायो आरोना।
औ औ।
उम जेरै मा खालामदों मा ओंख्रि बे बेफोरखौ जोंनि मानसि जेरैै रायज्लायनो रोङाब्लाबो एसे बुजिनो हानाय रोखोमै गावसिनि रावजों रायज्लायो आरो ना उम।
जोबोद मोजां होनबा।
उम।
दा होमबा नोंथां जोंना फैयै-फैयै समा जोबफैबाय माथो।
औ औ।
दा जोंनि आयदा बादि जों जेनाखि बर'फोरनि ओ न'खराव मोननो हानाय जिब जुनारफोर बेखौ सावरायनानै नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
आंबो गोजोननाय मोनदों उम।
औ। अब्ला जों नोंथां जि मिनिट जाथ'वाखै जानाय लोगो लोगो दोनसिगोन जों नै दा ब्रैजिनै जाबाय।
अ अ।
औ। अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ। दे होमबा नोंथां बे खिनियावनो लाखिनाय जासिगोन।
औ-औ।